अ खुलुमबाय नोंथा।
खुलुमबाय खुलुमबाय।
गोजोन फुंबिलि समनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय थाबा बाय।
अ जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां।
बे समाव आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय नोंथांखौ आं कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा अननानै आंनो दसे सम होनो हागोन नामा बा आंजों दसे सम सावरायफानो हा गोन नामा नोंथां?
औ हागोन हागोन नोंथां।
औ। बिदिब्ला जोङो जोंनि जि आबादारिफोरनि थालिर बिफां आबाद मावनाय एबा थालिर बिफांनि जि आबाद बे थालिर बिफांनि आबाद थालिर बिफांनि जि आबाद मावनाय बे आयदाखौ ला नानैनो दसे सम सावरायलायनि नामा नोंथां?
औ औ जागोन।
बिदिब्ला आङो थालिर आबाद मावनायनि बागै नोंथांनो एसे फोरमायग्रोना होनोसै ना मा बुङो नोंथां?
औ औ जागोन।
दा जोंहा आंबो गामि ओनसोलनिनो सासे सुबुं ओ बेबायदिनो जोंनि न'खरावबो आबादखौ एसेबांखिनि मावाब्लाबो दिनैसिम माने आबादखौ गोबांखिनि माव गोदो गोदायनिफ्राय दा जोंङो थालिर बिफांखौ माबायदि आबाद मावो एबा जोंङो थालिर बिफांनि आबादखौ जों माबायदि मावनो बेनि सायाव आं नोंनो एसे फोरमायना होनो दा जोंहा थालिर बिफां गायनोबोब्ला एला- एबा थालिर बिफांनि आबाद मावनोबोला जोंङो गिबियावनो मा खालामनांगोन जोंङो खौ नायग्रोनांगोन बे मा रोखोमनि हा जेरैहाय थालिर बिफां होनना बुंङोब्ला बे थालिर बिफाङा गोबां गोथौ हायाव जाया एबा दै जिरायबाय थानाय हायाव बे थालिर बिफांङा जाया। आरो आरो आइथाल हा होननानै जायखौ बुंङो जोंङो एसे हा अखा हाबानो हाब्रु जायो बेबायदि आइथाल हायाबो बे थालिर बिफांङा जाया बेखायनो जोंङो थालिद बिफांनि थाखाय मा होनना बुंङो रानस्राव हा एबा बालासिया हाखौ जोंनो नांगौ आरो नोंथां। दा जोंङो थालिर बिफां गायनो थाखाय जोंङो गिबियावनो बै फोर हाखौ ट्रेक्टरजों जों माने खेबथामबा खेब्रै जोंङो माने ओ एवनांगौ आरो गोरानै एवनानै जों बे हाखौ माने मिसि मिहि खालामनांगौ आरो मिहि मिहि खालामनांगौ आरो हानायमानि ट्रेक्टरजों हाखौ गोथौयै एवनांगो। जावखनांगौ दा बैफोरो बै ट्रेक्टरजों एवखांनायनि उनाव जों बेखौ सात फुट बा आठ फुट दिडिफारेन्सआव जों मा गोलाव गोलाव लंङा जावनांगौ। जायफोरानोखि दैज्लां बोथोराव अखा हायोब्लाबो दैफोरा बाख्लायनानै बे लङाजों बोहैलांनो हायो बायदि नि थाखाय जोंङोमा गोलाव गोलाव माने फुटसेसो गोथौ जोङो माने लंङा जावनांगौ आरो नोंथां। लंङा जावनानै बै लंङानि जि जोंहा बे लङाया सात फुट बा आद फुट डिफारेन्सआव थागोन आरो बे लंङानि गेजेराव जिखिनि जोंहा हा जेनेबा लंङानिफ्राय खनानै हाखौ होगोन बेखिनि हायावनो जों माने थालिर बिफांखौ गायनाय जायो। आरो बे थालिर बिफांखौ गायनायनि सिगां सिगांनो जाय जायगायाव थालिर बिफांखौ गायगोन बे जायगायाव जोंहा ओ जेरैहाय जिब जुनारफोरनिखि जेरैहाय मोसौ बोरमानि बायदिसिना खिफोरखौ जोंहा हासार खालामनाय जायो नंङा होमबा नोंथां? बैफोर जिब जुनारनि खिखौबो जोंङो बे थालिर बिफां गायगोन जायगायाव जों होनानै दोनजायो आरो बेनि बादैबो जोंङो दानि दिनावथ' गोबां रोखोमनि मोसौ खिफोरनि हासारफोरखौ जों मोननो थांलिया बेनिखायनो जोंङो रासायनारिक हासारफोरखौ खौबो बे जायगायाव जोंङो होनानै थालिर बिफां गायगोन जायगाखौ जोंङो एसे साफा खालामो आरो। बेनिफ्राय बेबायदि साफा खालामनायनि उनाव जों दा थालिर बिफांखौ एबा थालिर फुलिखौ बबेहाय मोनगोन। बिदि होनना बुंङोब्ला जों आथिखालनि समफोराव सोरखाराबो जोंनि आबादारिफोरनो माने गोबां थालिर बिफां फुलिखौ जों राननायखौ नुनो मोनो बेखायनो जोंङो खाथि खालानि एग्रिकालसार अफिस अफिसफोराव आबादारि अफिसफोराव माने थांनानै जोंनि आबादारिफोरा जुदि रेजस्टार खालामनानै ला थायोब्ला बैफोर आबादारि अफिसफोरनिफ्राय माने जोंङो मा गोबां रोखोमनि बायदिसिना माने ओ माइग्रिफोर बा बिफां लाइफांनि फुलिफोरखौ जोङो मोननो हायो। जेरैहाय आथिखालनि सम फोराव बेबायदि थालिर बिफांनि फुलिखौबो जोंङो सोरखारा रानना होनाय जोंङो नुनो मोनो जेरैहाय थालिर बिफां बिंफांनि फुलि होनना बुंङोब्ला जेरैहाय सिनि साम्फा मालभग बररजाहादि थालिर थाइथा बैबायदि थालिरफोरखौबो जोंङो आबाद मावनो हायो बेबायदिनो जुदि जोंङो आबाद सनिफ्राय सोरखारा होनाय थालिर बिफांखौ फुलिखौ मोनदोंब्लाबो जोंङो बे थालिरखौ गायनो हायो आरो जुदि सोरखारनिफ्राय मोनाब्लाबो जोङो जोंनि खाथि खालाफोराव जुदि थालिर बिफांनि बागानफोर दंङब्ला बै फोरनिफ्राय जोंङो थालिर फुलिफोरखौ बायनानै लाबोनो हायो। जेरैहाय आथिखालनि समफोराव फांसे थालिर फुलिनि बेसेनफोरा ओ थामजि रांनिफ्राय द'जि रांसिम आरो नोंथां।
औ औ
बैफोर थालिर फुलिफोरखौ जोङो बायना लाबोनानै जाय जाय जायगायाव जोङो थालिर गायनो थाखाय रासायनारि हासार बा गोबोर हासारखौ होना दोनदों बै जायगायाव जोङो थालिर फुलिखौ गायफैनांगौ आरो बेबायदिनो बेनि दस फुट दिफारेन्सआव जों माने बै फांसे थालिर बिफांखौ गायनांगौ बेबायदिनो जोङो गासैबो हायावनो माने जों थालिर बिफांखौ गायनानै दोनबाय आरो बै थालिर बिफाङा मास मोनसे एबा ब्रैजि ओ थामजि सान एबा ब्रैजि सान जानाय लोगो लोगो माने खिलिबोनायखौ जों नुनो मोनो आरो बैफोर खिलिबोनाय लोगो लोगो जोङो जाय हाग्राफोरखौ साफा खालामनांगौ हाग्राफोरखौ सनना होनांगौ थालिर थालिर गराय गराय जों हा हिसि हिसि जाब नाहोनांगौ बेबायदिनो जों आरो बेखौ द'जि सान बा बाजि सान जानाय लोगो लोगो जों बे थालिर गुरै गुरै मा रासायनारि हासार एबा गोबोर हासारखौबो जों आरो खेबसेबाव सारनानै होनो हायो। बेबायदिनो जेब्लानोखि थालिर बिफाङा देरगोन अब्ला बैफोर थालिर बिफां देरनायनि बिलाइ गोमोनफोरखौ जोङो बिलाइ राननायफोरखौ जोङो हाख्लायनानै थालिर गरियावनो जाबनानै दोननांगौ आरो थालिरदा जेब्लानोखि गिबिजों गायनाय थालिदा जेब्लानोखि मैखुन बारगोन एबा बिबार बारगोन बै समावनो बै था लिदनिफ्राय आरोबाव गोबांखिनि जोंहा फेंखा रज'नायखौ जोङो नुनो मोनो जाय फेंखा ओ सु सुबासे थालिराव फांथाम एबा फांब्रैनिखुइ गोबां लाखिनो हाया मानो होनना बुङोब्ला जुदि गोबां लाखियोबा जोंनि थालिर बिफांफोरा फिसा फिसा जायो। बेखायनो जोङो लाखिबा फांथाम एबा फांब्रै थालिर बिफांखौ लाखिनांगौ आरो बाखि थालिर बंफांखौ जोङो जावफुनानै गुबुनावबो फानहरनो हायो आरो जुदि रावबो बायग्रा गैयाबासो थालिर बिफांखौ गारनोबो हायो बेबायदि जेब्लानोखि जोंनि थालिर बिफांफोरा मैखुन बारगोन फिथाइ थाइगोन अब्ला बैफोर समा माने जोङो रासायनारि हासार एबा गोबोर हासारफोरखौ थालिर बिफांनि गुरि गुरियाव जोङो होबाय थानो हा थायो आरो बेबायदिनो जोङो थालिर आबादखौ मावनाय जायो आरो आथिखालनि समाव जोंनि टाउन सहर फोरनिफ्राय गोबां माने फालांगियारिफोरा थालिर फिथाइखौ नागिरनानै फैयो। दा बेबायदि ओ फालांगिरि बिथांमोननो जोङो थालिर फिथाइखौ माने जोंहा रानाय लोगो लोगो थालिरखौ जों दा नानै माने गोबां गारिजों गारि जों माने गुबुन जायगायाव जोङो फाथाय हरनो हायो एबा फान नो हायो बेबायदिनो आथिखालनि समफोराव माने थालिर बिफां जि आबाद बे आबादखौ मावनानैबो गोबां आबादारिफोरा माने गोबां रोखोमनि रां माने ओ मोननायखौ जों नुनो थांदों आरो नों दिनि जोंनि गामि ओनसोलावबो बेबाय दिनो गोबां माने थालिर बिफांनि आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो जोंनि आथिखालनि लाइमोनफोरा बेबायदि आबादफोराव नांथाबनानै थानायखौ जों नुनो मोनो। दा बेबायदिनो जोंनि लाइमोनफोराबो आथिखालनि दिनाव गोबां रां फैसा खामायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो दा आङो नोंथांनिसिमबो बेखौनो सोंनो नागिरदों जे नोंथांमोननि ओनसोलावबो बे बेबायदि थालिर बिफांनि आबादफोर मावनाय दङ नामा? आरो थालिर बिफांनि आबाद मावनाय दङब्ला बे थालिर बिफांखौ माबायदि आदब खायदाजों थालिर बिफांनि आबादखौ मावो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा बा जे नोंथांमोननि न'सुं सेरनि बा न' खाथिनि एबा गामि ओनसोलाव थालि बि फांनि बादै आरोबाव माबाफोर आबाद मावबावो नामा? बेनि बागैबो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना आरो नोंथां।
जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम। आं आङो ओ थालिर बिफांखौ बोरैहाय गायो बेफोरखौ ओ एसां मोजाङैहाय मिथिया। मानो होनोब्ला आङो उम गायफेराखै होनब्लाबो अरजाया मानो ओ थेवब्लाबो नोंथांनि सोंनाय बादियै आङो फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थालिर बिफांखौ आङो ओ नुनो मोनबोदों उन्दैनिफ्रायनो आरो जाबोदोंबो आरो आरो आं गायनायखौबो नुबोदों गायनायखौ नुदों नाथाय आङो बोरैहाय गायो बिसोरो आं आं सान्दोंमोन थालिर बिफांखौ ओरैनो हायाव फबना होबानो बियो थांगोन आरो मोजाङै ओ फिथाइ थायगोन आरो बेखौ जों मोनजागोन। नाथाय ओ आथिखालनि जुगाव जोंनि गामिनिनो सानैसो सानै बा साथामसो आं नुबाय गावनि न'खराव ओरैबायदि न'सुं सेरावनो थालिर बिफांखौ ओरैबायसा गायना ला दों बे मासावनो मासावनो मा साववनो ओरैबायदि थालिरखौ आं फानबाय थानाय नुयो बेखौ आङो सोंनो मोनाखै नाथाय आङो नायबिजिरना नायोबा गावगायनो सानखांनानै नायो जे बिथाङा बोरैहाय माइ बे थालिर बिफांखौ बोरैहाय गायो आं नुनो मोनदों बिथांनि न'आव सिनि सम्पा आरो मालभग थालिरखौ आं बांसिन नुनो मोन्दों जाय आरो मोनसे थालिर दों जायखौ जोङो अमृत सागर होनो बेखौ आङो बांसिनथ' नुनो मोनाखै नाथाय आं खोनानो मोन्दोंबा आरो हमदांना मोनदों गाव गाय जानानै जे सिनि सम फानिफ्राययबो बार मालभगनिफ्रायबो बे अमृतसागर थालिरा बांसिन गो थाव जानायाव
नंगौ नंगौ नंगौ थारैनो औ औ।
दा आं बिथांनि न'आवबो जेरै नोंथाङा बुंलांदोंमोन रानस्राव हा बालिसिरिया हा बेखौ आं थारैनो नुनो मोनदों। बिथांनि न'आव ओ ना दैयानो बांसिन गिसिखायो बा ना हाब्रुआनो जायो जेब्ला अखा हायो अखानि दैया लोगो लोगोनो गोमालाङो आरो हाया लोगो लोगो रानस्राव मोजां जाफिनो हासार गोनां नुनो मोनो दा आङो जानो हागौ बिथाङा थालिर गायनायनि सिगां बा थालिर फुलिखौ लगायनायनि सिगांनो आं हाखौ खदालजों जावग्रोनानै थारैनो गोबोरखि हासारफोर एबा रासायनारि हासारफोर खौ होनानै बिसो बिथाङा प्रिपेयार खालामना लायो हाखौ आरो बिथाङा जानो हागौ गाव गायनि न'निफ्रायनो ओंखारनाय बे फेंखा गोरलैखौ जावखुनानै गोदान आरो ओ फोथांफिननाय मोनसे बा फुलि गोदान जागायनायाव बिथाङा बेफोरखौ बाहायो आं नुनोथ' मोनाखै ओ नार्सारिफोरनिफ्राय बा गभमेन्टफोरनिफ्राय बिथांखौ आङो थालिर फुलि लाबायथ' नुवाखै नाथाय जानो हागौ बिथाङा ओ गावनि न'खरनि सोरनिफ्राय बा रिलेटिभफोरनिफ्राय जानो हागौ ओ जाव वफुना लाबोनानै बेफोर बेफोरखौ स्टार्ट खालामबाय बा जागायबाय दा आङो गोबां नुनो मोनदों बिथाङा ओ थालिरफोरखौ गायनानै ओ गावनि गामि ओनसोलनि मानसिफोरजों बा न'खर खाथिनि रिलेटिभ बा नेबार्सफोरजों बिसोरो ओ रानज्लायनानै जायो आरो लोगो लोगोसे फालांगिबो खालामो फालांगि खालामनायाव आं नुनो मोनदों थाइथाम थालिरावनो बिथाङा नैजि रां ओ खामायो औ नैजि रां थाइथामावनो आङो सिनि सम्फा थालिरखौ एसे एसे दाम खम हिसाबै आङो नुनो मोनदों मानो होनब्ला ओ नैजि राङाव बिथाङा मोनबासो होयो मोनबा थालिर थाइबा अब्ला ओ जि जिहेतु बै मालबग थालिर बा आरो बै मा होनो अमृतसागर थालिर खौ बिथाङा नैजि राङाव थाइथामल' होयो।
दा आङो ओ जोंनि न'आवथ' बारा थालिरखौ आं नुनो मोनाखै फांथाम दं जायखौ जोंनि आफाया गायदोंमोन। आरो बोरैहाय गायदों आं मालाबाबो बिथांनिसिम बा आं आफानिसिम सोंना नायाखै। आ जोंनि हाया बिसो-बिसोरनिफ्राय सा आ बालि सिराथ' नङा। नाथाय आ फुख्रि खाथियावसो गायना दोनदों नालाय फुख्रि खाथियाव गायनायखाय आङो जानो हागौ एसे फारागथि दं। बिथां ओ मोननि थालिर बागाननि फ्राय बा जोंनि न'खरनि जिहेतु थालिर दङ' एसे ओ फारागथिखौ आङो थारैनो नुनो मोनदों मानो होनब्ला जेब्ला आङो बिथांनि ओ बागाननि थालिरखौ आं खेबसे मोनजायो। अब्ला आङो ओ ओ था रैनो फारागथिखौ आङो हमदांनो मोनबाय जे जोंहानि न'निफ्राय बिथांनि न'नि थालिरा थारैनो बांसिन गोदै ओ औ गोदैसिन। मानो होमब्ला जोंनि न'खरनि थालिदा ओ अखा हायबाय थानायजों आरो फख्रि खाथिनि नि उम बै दै नांबाय थानायजों जानो हागौ गोदैया एसे खम। आङो ओ नुनो मोनो। आ गोबां जोंनि न'खरनिनो ओ मामा एबा बाबाया ओ थालिरखौ दानफायनानै बा फिथाइ थायखांनानै जेब्ला थालिरा रायो। दाननानै बस्थायाव सोना दिननो माइ जिगाब सोनानै आरो बेयो मोजां मोननानै बेखौ जोङो मोनजायो एबा फालांगिबो खालामो।
औ नंगौ नों